औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ अ अ ओमफाय ओमबा जों दिनै एसे ओंख्रिनि लारायसै नामा नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां जायो जायो नोंथां जायो जायो नोंगौ जागायदो औ दे जागायदो नोंथां।
ओ खारै ओंख्रि होनोबाथ' जोंना मेनलि नांगौ जायो सबाय ओंख्रि
नांगौ नोंथां।
सबायफ्राव खारै नांगौ जायो नङा होमबा। खारैजो जायो सबाइखौ आरो माखासे बहुत रोखोमनि मै खौ जों ओयदि खारै होनानै जायो। नङा होमबा ओरै जों मुलुग फोरखौ मालााबा रुनानै जायो नाफोर
नंगौ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
आरो बिदिनो बायदिसिना बहुद रोखोम दंङो नङा होन माबाजों ओ खारैजों जानाय
नंगौ नंगौ नोंथां नगौ।
ओरै लाफाफ्रा खारै होयोबा लि मोननो मोजां
नंगौ
एफोर ओंख्रिफोरखौ नोंथां मिथियै जायोना जाया?
जायो नोंथां जायो जायो औ औ जायो
ए नोंथां मोनथिं ओरैनो मा मा ओंख्रिफोरखौ
नंगौ नंगौ नोंथां खारै होननानै बुङोबा। थाय जोंनि बर'नि माने गुबै जाग्राफोर जि ओंख्रि जोंनि दोरोङारि होननानैबो जों बुंनांगोन आरो दोरोङारि ओंख्रि होनना बुंबाबो जों माने खारैनि ओंख्रियासो जोंना फैगोन आरोखि। ओरैथ' दोरोङारि ओंख्रि थाया आं बिखौ मेन्थिया किन्टु मोनसे जोंनो ट्रेडिस नेल होननानै बङोबा नंङा होनबा बे जोंना। खारैआनो खारैजोंसो जों सिनायथि होगोन आरो। जेरै दा जों बुङो जेनेबा नारजि नारजि अमा मे जेम होननाय लोगो लोगो नारजियाथ' नों खारै गैयाबा जाया नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
फोर माने एकदम बर'नि ओंख्रि माने जेखौ माने ओंख्रि होननानै बुङोबा माने खारै माने मा होनगोन नारजि गैयाबाथाय जोंनि बर'निया माने रायलायनानै फोजोबनो हा या आरोखि माने फोजोबथारहैनोबा नार जि माने बे खारै ओंख्रिया थाखानांगोन आरो बेफोरो ओमफ्राय जोंहा जेरै जों अनलाखौबो जायो खारैजों, खारै अनलायावबो, खारै गैयाबा अन अनला ओंख्रि जाया नङा होनबा नोथां।
नंगौ नंगौ
बिदिनो नों दहायसो बुंनाय बायदि सबाय।
औ
सबायावबो जोंहा खारै गैयाबा जाया सबाय मा माखासे जोंनि जाग्राफोरावनो जोंहा माने गोदोनिफ्राय जि जाबोबाय थानाय गुबै बर'नि ओंख्रि बे खारै नङाबा जाया आरो दासो नों बुंनाय बायदि जेरै मोदुमफुल मोदुमफुल खौ जोङो खारैजों जायो खारैजों जेनेबा ना मुदुफुल खारै होनानै जों जायो नङा होमबा नोंथां आरो थिग बि बिदिनो आरो जोंहा मुदुफुलखौ आरो मुदुफुल बिबारखौबो जोंहा जायो खारैजों। जेरै नोङो मुदुफुल बिबारजों अनला सङोबा जों खारहैनांगौ जायो।
औ
आरो मुुदुमफुल बिबारखौ बाथोन जानायावबो, मुुदुमफुल बिबारखौथ' बाथोन जायो नङा होमबा नोंथां? बेथ' गोखा जायो नालाय बेयावबो सोरबा सोरबाया खारै होयोलाय नङा होमबा नोंथां उम औ औ बेयाव खारै होनानै बाथोन देनानै जायो माने सोरबा सोरबा आरोखि जाहाथे गोखाया खम जायो। होननानै बेबायदिखौ बेखौ जों खोनानो मोनदों आरो ओरैनो नोंथांमोन आथिं माने मा माखौ ओंख्रि जाफ्लेबाय थायो गोदोनिफ्राय नोंथाङा नुबोबाय थादों? ओरैनो खारै जानाय हाग्रानि बिलाइफोरखौ लानानै जेनेबा जेरै बाथिखा बिबारफोर नङा होनबा नोंथां। बेफोरखौबो जों जायो न खोन्थालाय माने मा माखौ जायो खारैजों
आं ओरैनोथ' मोननाय मथे जेनोबा जोंनाथ' एसे हाजो खाथि
औ औ नोंथां औ
माने माखासे मानसिफ्रा मिथिया जानो हागौ। जेनेबा जों हाजो खाथियाव जों मालाबा हाजोआव थाङो बिदिनो हाजो माखासे मैगं दङ जेरै माने माखासे सासे मानसिया मिथियो आरो जेरै जों सामोलाव थि होननाय मोनसे
औ औ औ नोंथां नोंथां औ औ उन लावथि औ खोन खोनाफेरबाय नोंथां खोनाफेरबाय औ
साम लावथि ओमफ्राय दाउफेन्दा
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरबायदि ओंख्रिनि नाम दं। माखासे ओमफ्राय साम लावथिफोरखौबो जों माने खारैजों जायो आरो लाफा बायदियानो जायो एसे मोजां जानो
औ औ
बेफोरखौबो जायो आरो आरो माखासेफोर सबायफ्राथ' नोङो सबाय लाफा बेफोरखौथ' जाखायोनो माखासे बहुद थाबावो माखासेखौथ' आं मिथिला
औ
बारा बेफोरबायदि बाराद्रायबो मिथिलाय लांजोबा आङो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
संनानै जानायबो जायाखै नालाय
औ औ औ
से बेफोरो मोनसे मोननैफोरखौ मिथियो बारा मिथिया आङो बे नों नोंथाङा ओरैनो एसे मिथिसिनो बायदि मोनदां नोंथांखौ
औ र' नोंथां आ बुंनि बिदिब्ला ओ खारैखौ जोङो मेरला रोखोमाव बाहायो आरो जेरैहाय मैथाया गोखै गोखै जाद्रायबाबो जों मैथानि गोखैखौ दानगारनोबो मैथा खारै जानाय जायो नोंथां।
आतसा आतसा।
बिदिबो जायो आरो। माने सोरबा सोरबा गोखै जानो हाया नालाय। गोखैफोरखौ। दानगारनो थाखाय जोङो बेखौ जानाय जायो आरो दहाय जेरै ल माबा लावथि होनदोंमोन ना साम' लावथि नंगौ औ बेखौ बेखौबो जों खारै जों जायो। जोंङो माने मोजां जायो फिलाव फिलाव आरो जेरै नों दहाय माबा होनबाय मा होनोमोनलाय बेयो लाफा
औ औ।
लाफाखौबो जों बिजल माने लाफा दोलो बानायनो थाखाय। जोङो बेखौ जायो आरो। माने लाफा जहलजों जायो लाफाखौ लाफा ना जायो जोङो नङा होनबा नोंथां। लाफाना उम।
बै नारजि होनोबाथ' नोंथां नारजिया जेनेबा जोंथ'। गोथाङावबो जायो नङा होमबा।
नंगौ नोथां नंगौ।
जों गोरलै समावबो बिजौखौ खेबस'नानै जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो सि गोदो जेनेबा जोंनि एसे उन्दैयावहाय। दाथ' खमायबाय एसे जेनेबा ला माबाफोरखौ। ए मा होनो बेखौ फाथो। फाथोजोंसो जायो नालाय नारजिया जोंना माने फाथो बेखौथ' जों बिराद फैयोमोन गोदो
नंगौ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा माने फाथो बै जे दैयाव सोमनानै बेफोरखौ मोनबोगोन मोनबोआखै खिन्थु जों आंथ' गोदो उन्दैयाव एसे मोनबोदों माने गोरलैयाव बो खेबस'नानै जेनेबा बेखौबो जोङो खारैजों जायो। आरो जि टाइमाव माने बेखौ हास जों हायो जेब्ला माने बे दुरुंओंखार नालाय बिनि दंफाङा जेब्ला हायो बै थायामसो टाइमाव माने जोंनो मोनबोदों आरो गोदो
औ औ नोंथां
खानानै बे समावनो फोरान नङा होमबा फाथोआ मोननै रोखोमनि जायो दे होनबा ना नोथां फाथो जोङो माने गोद गोथाङावबो जाबाय आरो
औ
माबानानै फोरानखांनायनि उनाव नारजि जाहैबाय आरो बेनो
औ औ
बे माने ओंख ख्रिया माने गोथांआवबो खारैजों आरो फोराननानैबो खारै जाजानाय होनबाना
नंगौ नंगौ नोंथां दा नामा आलदा आल दा जाबाय आरो नों दा जेरै बुंनायबाय जों फा थो दोलो होनबाथाय बे गोरलै समाव जों जानायखौ फाथो दोलो होनो नङा ओमबा नोंथां
अ औ औ औ औ औ
बे जों फाथ एबा आरो नार्जि जानोबा जोंहा बै समाव जेब्ला बोरायो जों फाथोखौ दानो बै माने फाथोनि बिगुरखौ बोस्लनो थाखाय माने बिगुर खौ जों दुरुं बानायनो थाखाय नङा ओमबा बेयाव खानायखौ जोङो फोराननानै दोनो फोराननाय लोगो लोगो बियो नार्जि जाबाय आरो फाथो बिलायानो फोरानै दोननाय लोगो लोगोनो नार जाबाय ओमफ्राय बेयावहाय जोङो ओ बेनो खारजों जों जासिगोनलाय आरो नङा ओमबा नोंथां
औ
ओम बेखोनो माने जायो जेरावबो जोङो बरफोरा आंनि मिथिनायावथ जेरावबो फाथोखौ जायो फाथोखौहाय औ नारजि ओ माबाजों जायो ओ खारैजोंहाय फाथो दोलोखौ जोङो माबाजोंबो जानायखो जों नुनो मोनो आरो ना नाजों जानायखौ फाथो दोलो ओमफाय ना गोललै गोललै होफानानै औ ओमफाय मोनसे होनो ख्रि गोबाब होनो नोंथां बेखौबो जों खारै जायो ओंख्रि गोबाब नोंथांनो आं ओंख्रि गोबाबखौ खोनथानि
ओंख्रि ओंख्रि गोबाब
ख्रि गोबाब माने ओंख्रि गोबाब होनो ओरै माबा ओ मा मा थागोन बेहाय बै ना गोरलैफ्रा बे थायो बिनि उनावहाय जोगोनार बिजौखौ होयो सोरबा सोरबा दाङाखौ होयो सजना बिलाइ मोननैसो गारना होयो नोंथां ओमफीय बेखोनो दाइरेक्ट नाखो एवालासिनो दाइरेक्ट जबब गारसयो आरो गारसनो आरो
अ
औ बेखौ माने ओंख्रि गोबाब होननानै बुंनाय जायो आरो मानसि फोराव गुबुन गुबुन जायगायावहाय बिदि होनो औ जोंथ ओरैनो जोंनि जायगायावहाय बिदि बुङा जोंना खारै दाइरेक्ट खारै ओंख्रि माने बिदि आरो बिदि बुंनाय जायो बिदि ओमफाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय बिदिनो खा गोबाब होनना बुंनाय जायो आरो जों सजना बिलाइखौबो खारै जायो नोंथां गाव गोजायै जायो जोङो गाव गोजायै जायो ओमफाय नाजो ना होनानै जायो लिमोन स्रो लेमोन स्रो जोबोद गोथाव जायो आरो आरो जोंहा जोंहा बेखौ बुंनानै बुङो ओ जेरै माने सजना बिलाइया सजना फिथाइनिफायबो बांसिन बिथामिन दं होननानै जों बिखौहाय मोनथिनो मोनो आरो आरो जानो हागौ बिखायनो गामिनि मानसिफोरा बेफोरखौ जालाबायनायखायनो बिराद गोराबो जायो जा थे लोमजालाबाया माने माखासे प्रटिन फिसिद जानायफ्रा बेजों सुफुं जायो खोमा नङा होमबा नोंथां ओम बेफोरखौ आं नुनो मोनदों आरो बेफोराव सा बिराद बेनिफिट दङ
औ खारैनि ओंख्रि जायोबा एसे आं मिथिनाय मथे उदैफ्राबोसे थिग थायो नामा ना गेस गेसफोराबो एसे खम
नांगौ नोथां नंगौ नथां नंगौ नंगौ खोनादों आंबो बेखौनो बेखौ खोनादों आरो आरो खुन्थायाइ नाराखौबो जोंहा खारैजों जायो
औ खुथाय नारा औ औ बेखौबोथ जोंनि बारिफ्राव थायो नामा होमबा खुन्थाइनारा होनोबा।
आरो जों जेब्ला बे केरेला बिलाइ नङा होमबा नोंथां? केरेला गोखाया बिनि बिलाइखौ जों जेब्ला अनला जायो।एटलिस्ट माने गोखाखौ खमायहोनो थाखाय जों बेयावबो खारै होनानै जायो। ओरैनो अनलायाव खारै थाखाबाय आरो बिख खौ आरो बिनि गोखानि थाखायबो जों खारैखौ होनाय जायो होननानै मानसिफ्रा बुङो आरो। ओरैथ' अनला ओंख्रिआव खारै नङाबा जाखा - या नालाय। बेखौबो फानानै जों जायो आरो अनला ओंख्रियाव। माने नङा होमबा नोंथां आरो थाइबें बिलाइखौ - खौ जों अनलायजों जायो बेव थ' जोंनिनो मोन खारै ओंख्रि। नङा होमबा? जोंहा एफोरजोंनो मोनसे फुरा सोमोन्दो गोनां आरो जोंनि बर'नि सोमोन्दो गोनां।
उम
उम आदसा नोंथां बिदिब्ला दिनै बेयावनो दोन थस नामा?
औ औ औ दिनै औ जाबाय जाबाय।
औ दोनथ' दे।